हेल औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा बोरैहाय दङ?
आङो मोजाङैनो दङ नोंथां। नोंथाङालाय?
मोजाङैनो दङ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम दङ ना?
औ नोंथां सम दङ।
ओ बिदिब्ला जोङो ओ दैज्लां बोथोरनि सायाव सावरायगोन।
औ नोंथां।
औ बिदिब्ला आं गिबियाव बे दैज्लां बोथोरनि बागै एसे नोंथांनो फोरमायथिना होनाय होनि ना?
औ नोंथां दे फोरमायथिनानै
ओ दैज्लां बोथोर होनबाथ' गासिबो मिथिखायो जिहेथु जोङो दैज्लां बोथोराव ओ गावनि गोनांथि जानाय बा जायखौ बुङो जों जायखौ जायो जों ओंखाम बे माइ आबा आबादखौ जोङो बे समावनो मावना लाखानाय जायो आरोना।
औ
बेजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि उफेरा मैगं थाइगंफोरबो दैज्लां बो थोराव मावनाय जायो आरो।
उम
गिबियाव जोंहा माइ गायनो थाखाय जोङो खोथिया फोग्रोनांगौ जायो आरो ना।
उम
बे खोथिया फोग्रोनायनि सिगांहाय आरो जोंहा माइज्लिखौ माइज्लि बुथुमग्रोना लानां नगौ जायो। ओ बे माइज्लि ज्लिखौ जोङो गिबियावहाय जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो बेखौ हर सेबा हरनैनि थाखाय
औ
ओ जेब्ला जोङो बेखौ सोमखांनानै दोनो अब्ला बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बोखांनानै बा बेखौ फेनस्रोनानै लांदां जायगायाव थास' बिलाइ बा बेखौ थालिर बिलाइजों खोबहाबनानै बिनि गाजा बा फेंखा बि बिदिखौ बेरहोनांगौ जायो आरो ना।
उम
ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ जाय हायाव खोथिया फोगोन आरो बे ओ बे हाखौ माने जोङो गोदो गोदायथ' जोंहा माने ओ मोसौ हालि दङमोन आरो ना। बेफोरजोंनो जोङो माने हाखौ एवोमोन आथिखालावथ' माने बांसिन बेफोरदिया गैलिया मानो होनबा आथिखाल ट्रेक्टरनि जुग बेनिखायनो साफ्रोमबो मानसियानो बेफोरबायदि ट्रेक्टरजों माने हाखौ एवनानै माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना। ओ गोदो माने बयनिबो न'खर न'खर मोसौ हालि थायोमोन होनना जोङो मिथि गो आथिखालाव माने बेफोरबायदि मोसौ हालिया गैलिया आरो ना। बिनि थाखायनो जोङो जिहेथु जोङो ट्रेक्टर बे ट्रेक्टरजोंनो हाखौ मोजाङै ओ हाब्रु खालामनानै हयथ'बा जों अखा गैयाबाबो दैनि आंखाल जोङो दैखर एबा फख्रिफोरनिफ्राय जोङो बेखौ दैखौ सिनफोरजों सारनानै लाबोनानै जोङो हाखौ एवनानै खोथियाखौ ओ हाखौ मोजाङै गोरोबहोनानै जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो आरोना।
औ
बि ओ खोथिया फोखांनानै खोथियायाव जोंहा गोबां रोखोमनि एम्फौ जायो। बेफोरनि थाखाय जों गोबां जोथोन लानांगौ जायो बेयाव दैनि गोनांथि जाबाबो हरना होनांगौ जायो बेजों जोङो एम्फौ जानो हायि बायदिसिनानि थाखाय हासार बा आरो खोथियाव मोजांनि थाखाय हासार होनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा मुलियारि जेन एम्फौ जानो हा हाया बेफोरनि थाखाय जों माने मुलि आरिखौबो होखानानै दोननाय जायो आरोना।
औ औ
अ खमै बेबो खोथियाया गायजानाय एबा जौनो जौनो थाखाय नैजिबा नैजिबा बेफोरदि सम सम लायो आरोना। ओ बे बेफोरदि सम लायो ओ जेब्ला जोङो ओ माइ गायगोन अब्ला ओ जों जोंनि ओ जोंनि ओनसोलफोरावथ' बांसिनानो जावायनानै गायो थामहिनबा जोङो गोथौ गोथौ हाफोराव माने डाइरेक्ट फुनानै गायजाखाया बिदि फुनाय फुखांना ओ फुखांनानै आरोबाव जावैनाय जायो हयथ'बा बेखौ जावैनाय खाथि खाथि बेफोरदि ओ ओ बेफोरदि खाथि खाथि गायनानै जोङो माने गुबुं गायनानै बेखौ माने जावायनाय जायो। जायो आरोना।
औ औ
ओ बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ फुनानै जोङो जेब्ला खोथियाया फुनानै जोङो बबा जायगायाव गायनो थाखाय जोङो माने बेखौ ट्रेक्टरजों एवनानै ला नाय जोयो हयथबा गोथौ गोथौ हायाव ट्रेकटरबो हाब जाया बेनि थाखाय माने जोङो खदालजोंनो जावनानै गायनायखौ नुनो मोनो आरोना। बेफोर माइ गायनो जोंहा गोबां रुवानि फोरालाय जायो गोदो गोदायथ' जोंहा बांसिन सावरि बादालि जायोमोन आरो ना। अ नों नोंथांमोननि ओनसोलाव खोथियाखौ माबादिहाय फोनाय जायो नोंथां?
जोंनि ओनसोलावहाय नोंथाङा जेरै बुंलांदों बिदिहायनो फोनाय जायोना माने माने खोथियाखौ फोनो थाखाय जों गिबियावनो माने माइ जोलैखौ नांगौ नङा होमबा नोंथां? हेलौ नोंथां हेलौ नोंथा खोनादोंना? हेलौ नोंथां
औ नोंथाङा खोनायाखै नामा?
अ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा बुंबाय था आं खोनाबाय दोङो।
औ दे नोंथां माने मा होनो खोथियाखौ फोननो थाखाय माने गिबियावनो जोंनो माइनि जोलै नांगौ नङा होमबा? बे जोलैखायाव जोलैखौ माने जोङो माने खायफाया माने दोनखायो आरो ना माने खायफाबा आरो माने हाथाय बा जार गलाफोराव मोना गोबां रोखोमनि जोलै बेफोरखौ माने बायना लाबोनाय जायो आरोना बेखौ माने बायना लाबोनानै माने बेखौ सोमना दोनो आरो ना आफा गिबियावहाय बे बिदिनो सानसे बा साननै सोमना दोनगोन दैयावहाय माने बिनाव बेखौ माने बोखांनानै माने न'निनो हा माने हा दख्लासेयाव माने बेखौ फेनस्रनानै माने बेखौ थालिर बा थास' बिलाइजों माने खोबनानै दोननाय जायो आरो ना बिनि गाजा खिलिनि थाखाय। ओमफ्राय अजायबा माने जायगायाव माने खोथियाखौ फोगोन बे जायगा खौ माने मोजाङैहाय माने मोसौजों एबा ट्रेक्टर एवनानै माने हाखौ मोजाङै फोमोनना लानाय जायो आरो बेनि उनाव संना लानो जायो आरो बेनि उनाव ओमाय खोथियाखौ माने माइ जोलैखौ माने सारनानै होनाय जायो आरोना बिदिनो जौ जेब्ला जौजासिम माने जेब्ला जौगोन आरो गाय जानाय महराव फैगोन अब्लाना खौ हाजिरा लानानैनाय फुनाय जासिगोन आरोना नोंथां ओमफ्राय बेखौ फुना फिन्नानै माने मोथि खानानै सरना दोनो आरोना बिनिफ्राय ओमफ्राय माइ गायगोन जेब्ला ज जि हायावहाय माने फोथाराव माइ गायगोन बै फोथारावखौ माने
ए
जोङो मोसौ बा ट्रेक्टरजों मोजाङै एवना फोमोनना लानाय जायो आरोना गोदोथ' माने बिदि होननाय गैयामोन नालाय बांसिनानो मोसौहाय मोसौजों हालेवनाय नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टर ओंखारबाय जेब्ला बांसिनानो खम समनि खम समावनो माने ट्रेक्टरजों एवनानै जायो बिदिनो एवनानै माने हाखौ मोजाङै फोमोननानै माने गोथौ जायो आरोना नोंथां बिदिनो गायनानै जे जे अबोला माने बेखौ माने गोबां रोखोमनि हासार माने माबाफोरखौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथां माने फिथाइफोरा माने गोबां थाखाय
दानियाथ' माने मुलिफोर माने बिदि हासारफोर होयाब्ला माने आबादानो जाया होनजायो नोंथां
औ
नोंथाङा एसे फोरोंना होनो हागोन ना माने माइ आबादखौ माने माइ आबादनि थाखाय
औ नोंथां बेयाव गोबां रां हरनांगौ जायो। गायखांनानै जोंहा माने हालदांग्रा जायो आरोना थामहिनबा जोङो माइ गायखांनानै बिदि जोबोद रंजा बाजानिसान बेफोरबायदि न'आव माइ बेनि उनावहाय जोङो माइखौ गायखांनानै जेब्ला
माइआ मोजाङै सो एबा सोमगोर एबा बेबायदिनो गोथां महर लाजोबो ओ बेबादि समाव माने फोथारखौ समायना नुजोबो आरोना फारफ्रोमथिंबो बिजों लोगोसे जोंहा बेयाव एम्फौ जानो हायि बायदिसिना हा सार बिनि थाखाय माने जोङो हासारनि मुलि होयो बियो जेन मोजां जायो बेनि थाखाय फिथाइनि मु लि जेन एम्फौ जानो हाया बेफोरखौ जोङो बाहायो आरोना बेबादिनो माइआ जेब्ला मोनो जों अब्ला जों माइखौ हानाय जायो आरो